औ नंगौ औ दे बिदिब्ला नोंथां दिनै जोङो आबादनि सायाव एसे सावरायनि
औ
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना आबादखौ मा रोखोमनि मावनाय जायो?
आबादखौ औ जेरै माइनि आबाद एबा मैगं थाइगंनि आबाद
नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय माइ दाथ' माइनि सिजिन माइ गायनायनि औ गिबियावनो माइखौ ओ फार्च्टआवनो बस्थायावस सोमनानै दोननो हर नै बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय साननै ओ सोमखांनानै सान हरनै बोखांना दोनो आरो साननै बेनिफ्राय गाजा बेरबा फोथाराव लाङो
नंगौ नोंथां
फोथोरखौ एवखांनानै फोयो आरो फोखांनानै हबथानै बा मास मोनसे थानानै ओ माइखौ फुयो आरो।
नंगौ नोंथां औ नों ओं नोंथां। बे खोथियाखौनो जों बुंनानै औ। बुंनायसै नोंथां।
बे खोथियाखौ फुखांनानै जोङो दुब्लियाव गायनाय जायो आरो ट्रेक्टर बा नांगोलजों एवनानै।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमाय।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ बै रोखोमनिनो जोङो खोथियाखौ फोनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो ओ खोथिया बोखांनाय होनो जिहेथु जोंनिया माइ गायनांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां। बे माइ गाय नायाव ओ बुंनो थाङोबा जोंनिया गिबि जि खेब। एवनाय फोथारखौ। ओ बेखौ जोङो ओ बि गिबियाव खेब ओ जों एवो। आरो खारायनायबो बुङो बेखौ। बेनि उनाव जोङो नैथि एबा थामथि खेब सोरबा सोरबि जोंनियाब ओ खेब खेब्रैयालागै एवनानै बै ओ आबाद। फोथारखौ जोङो ओ फोमोनना ला नायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेवहाय जोङो आबाद फोथाराव बुंनो थाङोबा जोङो दैखौ जमा लाखिनो थाखाय जोङो आलि होनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बै आलि होनाय बेखौ जोङो गोबाङैनो ओ हौवा मानसिफोरखौ जोङो खदालजों ओ आलिखौ दानग्रोना लानानै बेखौ जोङो ओ नै आलिखौ होनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
औ नोंथां बेबायदिनो जोंनिया बै आल हाखौ फोमोनना लाखांनायनि उनाव जोङो हिनजाव मानसिफोरखौ गोबाङैनो हिनजाव मानसिफोरखौ जोङो फोथाराव माइ गायनायखौ आखाइजोंनो माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां औ। नोंथाङा माइ गायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माइ गायनायनि सायाव माने माइखो खोथिया लावबाय जेब्ला लावखांनानै फुनानै खाबा हिनजावफोर नङाथाय हौवाफोर हाबा, हाबा मावनो जेनेबा हायजिरा लेंहरनानै फुनानै बेनि फ्राय हिन जाव माहारिफोरा जेनेबा माइखौ गायनो थाङो आरो हाजिरा जेनेबा। होबायसा लिंबा आरो। गुबुन गुबुन जायगायावबो थाङो गामियाव एबा न' रावबो गायो दोनै।
नोंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय माइखौ जेनेबा मास मोनब्रैसो थानानै हानाय जायो आरो। गायखांना औ।
औ नोंथां जोंनिया मास मोनब्रै एबा मोनबा बेनि उनाव जोंनिया बै मा माइ गायनाया जोंनिया मा जाहैबाय बेयावहाय ओ लावनानै बेयो ओ माइनि माइ ओंखारबाय आरो ना। बे माइ ओंखारनायनि उनाव बेयो गोमोन जाबाय। बे गोमोन जानायखौ जोङो गोबाङैनो जोङो दानिया ओ ट्रेक्टर जोंबो हानायखौ नुनो मोनो। आ आरोंदायारि जोंनिया जि जोंनिया ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजोंनो हा हानायखौ फोथारावनो हा खानायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो गोदोनि बाय दिनो जोङो खासिजों हानायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ
औ नोंथां। नोंथाङा मिथिगौ ना हा खांनायनि उनाव बेवहाय जोङो ओ बेखौ ओ जों खासिदो हानायखौ जोङो बेवहायनो फोथाराव एसे फोराननानै सान्दुङाव फोराननानै जोङो न'आव लाना फैनायखौ नुनो मोनो। आरो बेवहायनो जोङो न'आव लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ मोसौजों एबा जोङो ओ ट्रेक्टरजों बेखौ जोङो नानायखौ नुनो मोनो। नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमै ओ जोङो नानायखौ नुनो मोनो ना ट्रेक्टरजों ना मोसौजों नानायखौ नुनो मोनो नोंथां?
जोंनिथिंबो जोंनिथिंजाय बांसिनानो ट्रेक्टर ट्रेक्टर बाहायो आरो दानिया थ' आरो मोसौ बारा गैलिया आरो
औ
बेनिखायनो बांसिनानो ट्रेक्टर बाहायो आरो
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो बैखौ नाखांनायनि उनाव जि माइ मोनो बेखौ जोंनिया ओ ओह दोनथुमनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमै जोङो ओ दुलि होननानै जायखौ बुङो नङा होमबा दुलिखौ जोङो बाहायनाय खौ नुनो मोनो दुलियाव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
औ आरो बेवहाय जोंनिया ओ माइ आबाद मावबाय थानाय ओ समाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो बेवहाय ओ आ मा बुङो बेखौ जोङो ओ फिसा फिसा जोंनिया ओ बेवहाय नाङि ओ नाङि बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ बेवहाय रज'नायखौ नुनो मोनो हा ग्रा रज'नायखौ नुनो मोनो। बैफोर हाग्राखौ जोङो ओ जों साफा खालामबाय थानांगोन नङाबा जोङो बेखौ मुलि बाहायनानैबो बेखौ ओ साफा खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोंनिया ओ सम जाबा थाय जोङो बोथोर लाना बोथोर जोंनिया गोबां रोखोमनि बायदिसिना जोङो एम्फौ-एनलाफोरखौबो फैनायखौ नुनो मोनो। जाय जोंनि आबाद फोथाराव खहा खालामनायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
थांनि ओनसोलाव ओ फोथार ना फो थारा जोंनिया ओ ओ थायो जोंनिया गोथौ हा बा जोंनिया बोरि हा एसे नोंथांमोननि ओनसोलथिं गोथौ हा एबा बोरि हा मा रो खोमनि हाखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथाङा
जोंनिथिंजाय नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बोरि हाबो बोरि हायानो बांसिन खम आरो गोथौ हाया दोङोबाबो दोङो गोथौहाया
औ नंगौ नोंथां
ओम
जोङो गोथौ हायाव बांसिन जोङो माइखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नों
औ जोङो माइ होननानै सावरायबाय दोङो जोङो दा माइफोरनि मुंफोरखौबो जोङो मख'नो हायो नोंथां ओ बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जोङो ओ माइसमुत ओ बाइसमुत थि माइ एब बा जोङो बैखौ अ माइब्रा जोसा बायदिफोरखौ जोङो मावनायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो ओ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि माइ आबाद मावनाय नुयो नोंथाङा
जोंनि ओनसोलावथ' दा रनजित दोङो माइब्रा, जोसा, बंगबन्धु बेनिफ्राय बायदि बायदि दोङो आरो नामखौ मिथिजोबा नोंथां आङो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनिया गोबां रोख खोमनि माइ ओ आबाद मावनाय जायो जोङो गोबाङैनो रनजित एबा जोङो माइब्रा, जोसा बेफोरखौनो गोबां नुनो मोनो मावनायख खौ मानो होनबा जों बै फोरखौ जोङो मावनानै गोबां जोङो माइ मोनो आरो बे माइखौ जोङो न'आव दोनथुमनाय लोगोसे जों बेखौ ओ बाजारफोरावबो लांनानै फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
थांनि ओनसोलावबो बेबादि नुनो मोनो नामा?
औ बा बाजाराव फाननाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां
औ गोबां फानो
औ नों
फाननांगौबो जायोना
औ नंगौ नोंथां ओ बेखौ जोङो गोबाङैनो फाननांगौ जायो मानो होन बा जोंनिया न'खराव बायदिसिना संख्रि बानलु नांगौ जायो बैफोरखौ जोङो औ नोंथाङा आरोबाव ओ बुंनो हागोन ना जोंनियावदि जोङो बै आबाद फोथाराव जोंनो दै नांगौ जायो बे दैफोर खौ जोङो मा रोखोम रोखोमै लाना फैनाय जायो
बोरि हायावथ' दा ओ नोंथां जोंथिंजाय मेचिन बाहायो आरो
नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय आरो गोथौ हाफोरावथ' एसे अखा हाबानो थालाङो दैया
औ नंगौ नोंथां दानिया थ जोङो अखा होनना बुङोबा अखाखौबो जोबोद खम
खम औ -औ नोंथां
बेबायदिनो जोंनियावबो जोंनि जायगाफोरावबो खाथि खालायाव थानाय दंग' एबा दैमाफोरनिफ्राय जोङो फिसा- फिसा जोङो ओ लङा बुव बानायनानै जोङो दैखौ फोथारसिम लाना फैनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथांनाव जोंनिया समाबो जाबाय औ लागिथ'सै औ गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथां औ